मियाखौ।
औ खोनादों।
अ थ' नोंथाङा दा मा खालामदों?
आं दा जिरायनानै दों नोंथां।
ओ नोंथांनि रावखौ बारा खोनाया-खोनाया जादों एसे खरा राय्लायदों?
अ आंना एसे नेट प्रब्लेम जादों नोंथां। हेल'।
औ खोनादों।
आंना एसे नेट प्रब्लेम जादों नोंथां।
अ रायज्लायनो हागोन ना हाया?
औ हागोन हागोन बायदिदां नोंथां।
थ' ओ नोंथांखौ आङो बैसागुनि बागै एसे खोथा रायलायनो फन हरदोंमोन रायज्लायजागोन ना।
अ रायालाय जागोन नोंथां।
अ थ' बे नोंथाङा बैसागुखौथ' मिथि खायो जों बर'फोरनि फोरबो आरो थ' नोंथाङा बैसागु खौ मारै मारै बानायो एसे खोन्थानो हागोन?
बैसागुखौ जोङो बैसागो होना बुंबाय बाथ' जोङो बयबो रंजायो मोसायो।
अ-अ।
आरो बिदिनो जों बोराय बुरै उन्दै होमब्ला जों गासिबो ओंखारनानै मोसायो रंजायो। बेखिनियानो आरो-आरो। नोंथाङा एसे फोरमायना होबावदो?
हेल'।
औ।
अ होनफिनलाय?
बैसागो होनोब्लाथ' जोङो गासिबो बोराय बुरै फिसा फेनला जों गासिबो ओंखारनानै मोसायो नङा होमबा? हेलौ खोनादों ना नोंथां?
बारा खोनायाखै जि लासै
नेट नेटनो प्रब्लेमथार आंना। नेदानो प्रब्लेम थारलै।
अ नोंनिथिंजाय आंनि थिंजाय दंनाय दा थिग दङ दंनाया।
औ बिराद नेदानो प्रब्लेम जाबाय थादों आ
आं नोंनि आवाजखौ खोनायासै एसे खरा हबावलै एसे खरा?
खोनाबायना नोंथां?
अ अ दा खोनादों एसे खरा होन
औ माने बैसागो होनबा जों गासिबो रंजायोै मोसायो नङा होनोमबा नोथां
औ औ
बो जोङो उन्दै उन्दै उनला माने सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयबो रंजायोै मोसायो
औ
बे मा मोनबावगोन बेखौ बयनिबो जोङो न' न' मागियो मोसायो बेबायदि मोनसे फोरबो आरो बे बैसागोआ नङा होमबा नोंथां
औ एसे एसे खोनादों
माजाखो बा आंनिआ हेलौ नोंथां खोनादों ना
हेल' नोंनि आवाजखौ खोनायाखैनो जेबो खोनायासैनो
खोनायाखै हेलौ हेलौ